हेलौ
अ खोनादोंना?
खोनादोंं।
ओ जोंहा दायो अमा बेदरनि सोमोन्दै जोंहा लायरायगोन
औ जायो।
अमा बेदर औ अमा बेदर होननानै बुङोब्लाथ जोंफोरो बुंनो हायो जे अमा बेदराहा जोंनि मोनसे माने ओ बयजोंबो माने जानो गाहाम मोनजाग्रा मोनसे बेदर आरो। आरो जोङो हा बुंनो हायो जे माने बियो जोंनि माने ओ बर हारिनि मोनसे माने बियो फेमास ओंख्रि आरोना माने बयजोंबो माने गाहाम मोनजानाय ओंख्रि बिदि बुंजायो आरो। औ। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा अ जेनि बा अमा बेदरखौहा जों मा मा ओंख्रिफोरजों हा जायो?
ओ लाइ-लाइजोंबो जा-जायो आरो आलुफोरजोंबो जायो।
औ।
सबायजोंबो जायो
औ।
आरो बिदिनो ओ बहत रोखोमनि ओ मैगं जाजायो आरो।
औ।
नोंथाङालाय मोजां मोनो?
ओ आंनि बायदिबा आरो
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
अ माने आङोहा अमा बेदरखौहा आङो लाइजों जानो गोथाव मोनो ओमफ्रायो थास बिबारजोंबो गोथाव मोनो मैथाजों अमा बेदर जानो गोथाव मोनो आरो अमा बेदरा थ' माने जेजों सङा बेजों माने जोबोर गोथाव जायो अमा बेदराहा। माने गा सैदोंबो गाहाम मोनो आरोना अमा बेदरखोहा।
औ।
बात लाइजों संबाला माने बांसिन गोथ थाव मोनो ओमफ्रायो थास बिबारजो ओ थास' बिबारजों फाय संबाला बांसिन गोथाव मोनो आरो।
औ।
ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा अमा बेदराहा माबायदि अमा बेदर जायो?
माब बादि अमा बेदर जायो?
औ औ।
माने।
जेनेबा अमा बेदरा माबायदि अमा बेदर जायो आरो जेनेबा आङो बुंनो आरो ओ जेनेबा जोंफोरनि नखराव हा अमा फिसा बायो नालाय।
औ।
थायाव थांनानै बिदिनो अमा फिसा बायनानै लाबसिगोन बिनि उनावहा अमाखो नआवहा बिदिनो फिनानै अमाया जे अब्ला गिदिर जायो अब्ला अमाखौ बुथारनानि हा जेनेबा जेब अब्ला जों बिखो फियो अब्लाथ' बियो बेदर जाया नालाय बे अमासो जायो नालाय बिदिनो अमाखो जोङो फिनानै जेब्ला गोद दोर जायो अब्ला जों अमाखोहा बुथारो बुथारनानैहा जोङो बिखोहा माने गोदानानै बिखौ जोङो माने अमा बेदर अमा बेदर जायो आरोना बिनि उनावहा।
औ।
ओमफाय नोंथाङा बुंनो हाग गोन नामा आरोबाव अमा बेदरनि सोमोन्दै?
औ अमा फोराननायखौलाय ओम गोथाव मोनो ना मोना?
ओ गोथाव मोनो।
ओ ओमफाय अमानि आसारखौलाय जायोना जाया?
अमानि आसारखोबो जायो। ओमफ्राय बिद दिनो जोंथ' अमा आसार होनबाला जोंफोरो माने जायफोरा हा हस्टेलाव थायो। औ हस्टेलाव थाग्राफोराथ' मिथि गौ अमा आसारा आ ओ माने हस्टेलाव थानायफोरनि थाखाय माने गोनां थि आरो मानो होमबला जेरै- ओ जेरै- जोङो माने गाव गायनि जायगायाव गैयाब्ला माने जोंनाव अमा बेदरफोरखौ मोननो थान जायो नालाय जोंङो बिनिखा खायनो बिदि अमा बेदर आसार बानायनानैहा जोङो ओ लाना थांनानै जोङो जानो हायो आरो
औ
ओ नोंथाङा मिथियो नामा जेनेबा जि जायगायावहा बांसिन अमा बेदरखौ जानाय नुयो जोंनि बे भारत हादराव आरो।
ओम आसामावनो बांसिन जायो बायदि मोनो आं
औ ओ जोंनि बे नर्थ इस्टआव आरो औ ओ जोंनि बे नर्थ इस्टआवहा ओ बुंनो हा गोनदे
ओ बेलेग जाथिआथ' जाखाया नालाय बे गोजानाव थांहैनाय मानसि फोरा बिसोर जायो आरो गोजान जायगायाव ओमफ्राय बिथिं जोंनि बर'फ्रा बांसिन जायो आरो बे नर्थ इस्टनि आसामावबा बेलेग मिजराम मनिपुर दङ बिसोरबो जायो आरो
औ नोंथाङा नेथ वर्कआ एसे माने गाज्रि खोमा
उम ओमफाय नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जोङो जेनेबा अमा बेदरखौहा जोङो माखासे खामानिफोराव बाहायनाय बिदिनो जेनेबा जोंफोरो माखासे प्रग्रामफोराव बा बाहायो बे प्रग्रामफोरनि मुंफोरखो
औ जोंहा ओ गामियाव जे-जेब्ला हाबा जायो होमबा बेयाव ओ खोनाहोयो मानसि फोरनो अमा बेदर ओंखामजों
औ
माबाफोर प्रग्राम जाबाबो जाबाबो होनो हायो। कलेजफ्राव प्रग्राम जाबा ओ बिदिनो माबाफोर फेस्टिभेल जाबा जाबा पिकनिक जाबा जों बेयाव जाहैनो हायो आरो संनानै जानानानै थांनानै बा हांनानैबो जानो
औ औ औ
उम औ
नोंथाङा खोन्थानो हाग हागोन नामा अमा हासारखौहा माबादि बानायो?
औ फारस्तआव अमा बेदरखो रुगोनांगौ आरो ओमफ्राय रुखांनायनि उनाव फोरानजाय दायोबो ओमफाय फोरान-फोरानदो सानसे साननैसो ओमफ्राय फोराननानै ओ माहोन उम बिदि बायदिसिना नांगौ मासालाफोर बेफोरखौ माबादो रिदि खालामनानै लागोदो दो ओ जेरै ओमाहोनगोन ओ ओ फानलुथ नांखागौ आरो ओ सामब्राम दावखि आरो हाइ जें ओमफ्राय ओ बिदिनो मासालाफोर आरो बि बे नग नांगौ जाहाथे आसारा गोबाव थानायनि गोबाव जाजोबनायनि नङाबा सेवो नालाय ओखायनो आरो बेदरखो फोरान खांनानैै फार्स्ट थावआव एसे ओ फ्राय खालामनानै लादो ओमफ्रायो बे मसालाफोरखौ मिक्स खालामजोबदो बेदरजों ओमफ्रायो बथलाव सोना दोनदो ओमफ्राय साननै सानथामसो सान्दुंआव आरो फोरानबावदो ओमफ्राय जासिगोन खोनो होनजायो आरो
औ नोंथाङाबो अमा आसारखौ जानो गाहाम मोनो नामा
औ बिराद गाहाम मोनो।
ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हाग हागोंन नामा जेनेबा ओ दे सोंनो हागोन नोंथां
औ नों-नोंथाङालाय मोजां मोनना मोना
ओ आंथ माने जोबोद मोजां मोनो आरो अमा बेदरखौबो जानो जोबोद मोजां मोनो लोगोसे अमा सार खौबो माने जानो जोबोद गाहाम मोनोआर आरो ओ अमा आसारा थ जोंफोरखौ हस्टेलाव थानायफोरखौहा माने जोबोद हेफाजाब खालामो आरो
औ
जोङो ओ माखासे जायगाफोराव अमा बेदरखौ मोननो नागिरा नालाय ओ अब्ला ज जोङो हा नआवनो जोङो माने बानायखाना लाबोनानै अमा आस आसारखौ लाबोनानै जोङो माने जानो हायो आरो
औ।
ओ नोंथांनि मोनसे जेनेबा अमाजोंहा संनाय ओंख्रि जेनेबा अमाखौ माजों सं-संनाय आरो ना जेनेबा। ख्रि माजों सङोब्ला नों बांसिन गोथाव मोनो बे ओंख्रिनि मुं मोनसे ओमफ्राय आरो। आरो बे ओंख्रिखौ माबायदि संङो खोन्थानो हागोन नामा?
ओ मैथाजोंबो गोथाव मोनो ओमफ्राय लाइजों बांसिन गोथाव मोनो आरो।
ओ।
लाइखौथ थान्दा बोथोरावसो मोनो। मोन जा जायो।
ओ।
ओमफ्राय बे लाइनजों अमाजों संनो थाखाय अमाखौ माने ब खालामना लाग्रोबबाय आरो बयल खालामबा मोजांसिन अमा बेदरखौ ओ अमा स थावआव माने फ्राय खालामग्रो आरो दसे ओमफ्राय बेन औ मानिफ्राय ओ बेनि थाव ओनगोन जायो नालाय ओमाय थाव बाराफोराङा आरो। ओफ्राय इदिनो बिदिनो ओ एसांंखिनि फानलु फियास होरि देनाय बेफोरखो होदो ओमफायो हालदि संख्रि होदो ओमफ्रायो आरो ओ दसे खोबहाबनानै दोनो आरो एसे थाव ओंखारबावबावो नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव एसे दै होदो गोरा जानायालाय एसे एसेल दै होनांगौ ओमफाय ओ बिदिनो बिदै जहल जानोमालाय एसे बुरजा होनांगौ आरो बेखो ओमफ्राय ओ जायखाया बेद हेल' होमबा लाइटखौ होनानै होदो आरो ए ससा होनानै होलनाा गोलाव गोलाव होयो बे गावनि जार ओमफ्राय बेखो लाइखो होबानो जाबाय बे फिसा फिसा हानानै गाव गावनि गोस नानै दखानानै ओ एसे खोबहाब मा दोनो होनबा लाइया गुरै जासिगोन बा रेसिगोन आरो आर बे द दो गोरोब ला ओसा नासेब ओ दसे फास मिनिटसो संदो इनि उनाव लिरदो ओमफाय जासिगबो आरो जासै जा दा हरो नोंथाङालाय ओफाय माबायदि नों जानो मोजां मोना
ओ आंथ माबाजोंहा अमा बेदरजों ओमफ्रायो थास बिबारजों माने बांसिन गोथाव मोनो आरो ओ। थास बिबारखोहा जोङो फार्स्टआवनो रुनानै ला बे रुनानि स सुंग्रुयो आरो बिनि उनावहा जों अमाखो एवनानैहा जेरै जों अमाखौ जेनेबा जों संनानै जायो जेरै एवनानै जायो बेबायदिनो एखे रोखोमै एवनानै हा जेब्ला अमायाहाय एसे मोनो अब्ला जोंङो बै थास' बिबार रुनानै लाग्रोनाय हा ज जोंङो अमाजोंहा लगायनानै संफिनो आरो जोंङो ओमफाय थास' ब बाजों अमा संनायावथ' माने एसे गोबाव टाइम नांङो आरो मानो होनबोला थास' बिबारखौ माने गोबाव सम संनांङो नालाय बिनि उनावहा जेब्ला मोननो दै अब्ला जोङो मैथाफोर होनाय जायो मानो होनब्ला थास' बिबारा मानो नालाय माब्लाबा। ओ बिनि था ओ मै था होदेरो आरो जोंङो लास्टावहा बिदिनो मोनबोला बिनिनो जासिगोन आरो ओ जोंङो बिदिब्ला जोंङो बे अमा बेदरनि सोमोन्दै जोंङो रायलायनायखौ बेयाव दिनथ'नोसै दे। दे गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।